ओ ना?
औ नोंथां खोनादों दे।
नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो?
औ नोंथां दंथ'यै दे फोरमायलायो
नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों आरो ना? ओ। पिकनो जाहैबाय मिथिंगायारि आबहावाफोरनि सायाव।
औ।
आबाहावा मिथिंगायारि आबाहावा होनोब्लाथ'। जोंना द दानि समावथ' बिदिनो आबहावाफ एसे गुबुंले जानो हमबाय। जे दानि समाव बांसिनानो इलेक्ट्रिक जुग जेरावो ओ गारि मथर सालायनाय आरो बांसिनानो दानि जुगाव मा ओ दंफां लाइफांफोरखौ हाफैयो आरोना बांसिन दा हाफायनायनि जाहोनाव माने जोंनि बिदुंङा बुहुमाव जोंनि बिदुंङा बारायनो हमबाय आरो ओ बिदिनो अखा हानाय समाव अखा बोथोराव ओ हा गिसि खानाय दै लोमनाय बिदिनो दं फां लाइफां गैयैनि जाहोनाव माने हाफोराबो गुरै जालांनो हमबाय हाजोफोरनि हाया। बिदिनो माने खहा जालांगासिनो आरोना नोंथां।
औ
आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो जोंनि ओ दानि समाव बयनिबो न'खराव गारि थायो। बिदिनो बाइक थायो स्कुटि थायो गारि कारफोर थायो। बिदिनो बयहाबो ओ बायनानै लायो सालायो नाथाय बिजों मा उखुन्दै ओंखारनायजों जोंनि आबहावाया एसे गुबुंले जानो हमो आरो खायफाया मा बिदिनो हाथाय सहरफ्राव नुयोब्ला थांनानै नुयोब्ला जोङो प्लास्टिकफोरखौ जेराव मेराव नुलाबायो दा बेफोरजों मा हायाबो जोंनिया गाज्रि जालांनो हमबाय आरोना। दा जोङो हा‌ ओ बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जों बिदि गार ओ जेराव मेराव गारस्लायस्लाय जोङो बुथुमनानै ओ डास्टबिनफ्राव सोनानै दोननांगौबा जोङो सावनांगौ आरोना ओ सावोब्ला जोंना बे प्लास्टिकआ खामनानै जे हांगार जायो बे हांगारफोराबो हा जानानै थायोब्ला मोजां जागोन आरो दा आरो आबहावायाबो एसे मोजां जागोन। दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि बुहुमाव माने बिदुुङा बारायनायनिफ्राय बारायलांगासिनो आरोना। ओ दा नोंथाङाबो खोनथादो आबहावानि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों बेखौ फोरमायनानै होदो दे।
औ नोंथां ओ नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो जोङो जेरै गोदोनि आबहावा बा जोङो गोदोनि थासारिजों दानि थासारिजों रुजुनो थाङोब्ला गोबां फारागखौ नुयो आरो ओ जोङो जेरै गोदो गोबां बिब्दिनो गारिफोर गैयिनि थाखाय जोंहा बेनिफ्राय ओंखारनाय धुंवाफोरा ओ बिब्दि आबहावाखौ गाज्रि खालामामोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव नुनो थाङो जे बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे फारसेथिं नायोब्ला जोङो खहाखौबो नुदों आरो फारसेथिं नायोब्ला ओ जोंहा मोजांखौबो नुयो आरो ओ जेरैबायदि गाज्रिखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ गारिफोर ओंखारनायजों जोंहा जेरै बेनिफ्राय ओंखारनाय बायदि मैला धुङाफोरा आबहावाखौ गोबां गुबुंले खालामनायनि जाहोनाव जोंहा आबहावायाबो गाज्रि जादों लोगोसे जोंहा देहायाबो मोजाङै थाया आरो जोंनि ओ जा बे आबाद फोथारफोराव मावनाय आबादफोराबो मोजां जानो थांलिया आरो। आरो जोङो फारसेथिं मोजां सुबिदाखौ नायनो थाङोब्ला गोदो जेरै जोंना गोजानफोराव थांनो थाखायबो बिबदि सुबिदा गैयामोन। नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि सुबिदाखौ मोननो थाङो आरो।
औ
आरो गोदो जोंना नायनो थाङोब्ला गोदो ओ गोबां ओ बिफां लाइफांफोर दंमोन जायनि जाहोनाव जोंहा हावाया जोबोर मोजाङै थाबाय थायोमोन आरो नाथाय जोङो दानि समाव नुनो मोन्दों जे गोबां बायदिसिना ओ दोरों मा होनो दारिमिनफोराव बायदिसिना जोङो मुवा बेसाद फोर दिहुननो थाखाय बिब्दिनो बिफांफोरखौ दानफायनाय बिब्दिफोरखौ नुदों आरो जायनि जाहोनाव जोंना आबहावाया बांसिन खो बांसिन जों गाज्रि जालांनायखौ नुदों आरो आरो बेनि अनगायै जोङो नुनो थांदों जे गोबां नोगोरफोराव बायदिसिना गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन फोर ओंखारनायनि जाउनाव जोंना हासि खालायाव बांसिन गाज्रियै आबहावाखौ गाज्रि जानाय नुयो आरोबो मा होनो नोगोरफोराव आरो लोगोसे आबहावाजों लोगोसे जोंना दैफोराबो गाज्रि जायो आरो जेरै दोरोङारिनि दारिमिनिफ्राय ओंखारनाय मैला दैमायाव गोग्लैयोब्ला जोंहा ओ दैयाबबो मैला जायो। आरो दैनिफ्रायथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां बेराम आजारफोर जानायखौबो जोङो नुबोगासिनो दं आरो बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोजांबो जादों फारसेथिं आरो गाज्रिबो जादों होननांगोन आरो। गियान जौगानायजों जोङो ओ नोंथाङा बेनि बागै माबाफोरफोर फोरमायबावगोन नामा?
औ फोरमायगोन नोंथां। बांसिनानो माने दानि दानि समाव नोंथाङा बुंनाय बादि जे गोदोनि गोदोनि आबहावा दानि आबहावा गोबां फाराग दं दानिया गोदोनि बायदि नंलिया गोबां सोलायबोबाय दा जोङो नुयोब्ला मा दैमाफोरावबो बा दैमाफोरावबो जोङो बिदिनो गोजान गोजाननिफ्राय दाखोर नाफोर लाबोनानै गारफैनायफोरखौ नुनो मोनो। दा बेयाव माने दैनि दै दैनि माबा बेयाबो माने बिराद गाज्रि जालांनो हमबाय आरो ना बिदिनो लेब्रा जाजोब नो हमबाय मानसिफोरा बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ बा जायगानि लेथ्रा लेथ्रिफोरखौ सावा नागारै माने दैफोराव गारनानै दोनो। दा बेयाव माने नाफोराबो जानानै बे फोरजोंनो बेमार जालांनो हमो आरोना आरो दाथ' जोङो दै होननानै बुङोब्लाथ' जों जोंबो दैफोरखौ लोङो दा माने दै फोरावबो माने बेबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय नालाय जोङो देहायाव बिराद जेंना जाहैयो आरोना बेमार आजार जायो बेफोरनि थाखायनो सुबुं माहारिफोराबो माने जिउ खहा खालामनांगौ गोनां जा जादों आरो ना दानि समाव। आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो फांसे दंफां दानफायोब्ला जोङो ओ बिनि जायगायाव जोङो फांथाम फानब्रैसो दंफांखौ जोङो गायनानै दोन फिनांगौ अब्लाना जोंनि आबहावायाबो बांद्राय गुबुंले जानाय नङा आरो दंफांनि बिबाङाबो जोंनिया बांद्राय खमायलांनो मोननाय नङा आरो ना खा खमायलांनाय नङा आरो आं सानो जे बेबायदि खालामबा मोजां जागोन नाथाय बांसिनानो मा गोबां कम्पानिफोरानो दंफां हाफायो दंफां हाफायनानै बिदिनो बिल्डिं बायदिसिनाफोर लुयो। बिदिनो कम्पानिफोर बानायो नाथाय मा गासैबो जायगाफोरानो बांसिनानो लांदां जानो हमबाय दंफां लाइफांफोरानो गैलिया। दा बिनि जाहोनाव जोंनि बिदुङा बारायलांगासिनो। बिनि थाखायनो आं सानो दंफांखौ गायनांगौ आरो बिदिनो दंफांफोरखौ मोजाङै आबदाल दोननांगौ जोथोन लानांगौ। ओ बिदिनो बांसिनानो दा हाजो जायगाफोरावबो जों नुनो थाङो जोंनि खाथियावनो उरणाचल दं जेराव ओ हाजोखौ जावखायो जावखायै जावखायै माने हाजोआ बिराद गिसिखानो हमबाय आरोना ओ बिदिनो दैज्लां समाव अखा बिराद हायो अखानि जाउनाव माने दैया एसे लोमबोबाथाय हाजो फ्रा बिराद गिसिखायो दा गिसिखानायनि जाहोनाव माने गोबां मानसिफोरानो सुबुं माहारिफोरानो होसिनजानानै जिउ खहा खालामनांगौ गोनां जायो दा बेनि थाखायनो मा हा बिदि जे सि पि फोरजों द्र' ओ ओ जि सि बि फोरजों इदिनो जावख्लाय जावख्लायनो हाफोरा गुरुं जाजोबनो हमबाय बेनि जाहोनाव जोंनि ओ आबहावायाबो गुबुंले जाबाय दा ओ बांसिनानो कम्पानिफोरा बेबायदि बांद्राय मावनो ओ मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बिदि बांद्राय मावनो मोन मोनामोन आरोना माने जोंनि आबहावायाबो बिराद गुबुंले जा जालांनो हमदों दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां ओ नोंथांनि बुंनाया सैथो आरो ओ जोंनाव बिफांफोर दानफायनायनि जाउनाव जोंना बिदुङाबो गोदो जेरैमोन बिब्दि नंला आरो बांसिन जोङो दानि समाव ओ बिदुंखौ बांसिननिखुइ बांसिन नुनो थांदों आरो ओ जोङो ओ बिब्दि आबहावा गुबुंले जानायनि अनगायैबो जोङो जेरै ओ बायदिसिना दैफोर गुबुंले जानायनि जाउनावबो जोङो ओ जेरै आबाद फोथार बायदिफोरावबो जोङो खहा जानायखौ नुदों आरो गोदो जेरै जोंना आबादफोर मावनो थाङोब्ला जेरै गोबां हासारनि गोनांथि जायामोन ओ नाथाय जोङो दानि समाव बिब्दि गुबुंले जानायनि जाउनाव जोंहा हाफोराबो बिबदि हामा जालांनो हमबाय आरो जायनि जाहोनाव जोङो हाफोराव आबादफोर मावनो गोनां बा गोबां बायदिसिना हासारफोर बाहायागौमानि जोंना आबादानो मोजां जानो थांला आरो बेनि था खायनो जोङो ओ आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला ओ जोङो बांसिन आ-आबादफोराव हासारफोर बाहायनायनि जाउनाव जोंना मैगं थाइगंफोराव ओ बांसिन मुलै बायदिसिना जोङो बेखौनो जानाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा देहाफोराबो एसेबां जोंना गोख्रों गैला आरो गोदो जेरै जोंना गोख्रोंमोन ओ बिब्दिनो जोंना ओ गोदो गो ख्रोंनि जाउनाव जोंहा गोबां बायदिसिना खामानिफोरखौबो मावनो हायोमोन नाथाय जोङो दानि आथिखाल समनि सुबुंफोरखौ नायनो थाङोब्ला जोबोर लोरबां नुयो आरो ओ जायनि जाउनाव जोंहा बिब्दि खामानिफोर मावनायाव उसुबिदा जायो आरो ओ जोङो बिब दिनो दैनि गुबुंले जानायजों हाफोराबो गुबुंले जायो लोगोसे जोंना देहायाबो आरो जुदि जोङो बेखौ मोजां खालामोब्ला फैगोन ओ मा होनो इयुनफोराव जोंना एसे खहा गोनां आरो ओ जायनि जाउनाव जोङो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्ला सरखाराबो बिनि सायाव जेरै बिफां गायनाय बायदिसिना स्किमफोरबो लाबोनायखौ नुदों नाथाय जोङो ओ बिब्दि लाबोनायनि अनगायैबो ओ जुदि गावबा गावनो नखरफोराव गाय नानै लायोबा बा गायोब्ला जोंहा मोजां आरो ओ जों गामि ओनसोलावथ' बिब्दिखौ बांसिन नुयो बिफां लाइफांखौ नाथाय जोङो नोगोरफोराव बांसिन नुनो थाङा आरो जायनि जाहोनाव जोंहा ओ बिदुंफोरा बांसिन बांबोनायखौ नुदों आरो जोङो दै फोरखौबो बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव एसेबां गुबुंले जानायखौ नुवा। ओ मानो होनोब्ला जोंना दारिमिनफोर गामि ओनसोलाव गैया नालाय नाथाय नोगोराव बिब्दिनो दारिमिनफोरा बांद्राय दङ जायनि जाउनाव बेनिफ्राय ओंखारनायफ्रा ओ गुबुंलेफोरा बांसिन जायो आरो नोगोरफोराव आरो जेरै नोंथाङा फोरमायनाय बायदि प्लास्टिक बायदिनिफ्रायबो ओ बांसिन दानि समावथ' प्लास्टिक बाहायो नालाय आरो बाहायनानै बि खौ सावालासिनो गारो नालाय ओ बेथ' जोंना ओ मा होनो सेवनानै थाङा बेनिखायनो बियो गोबां बोसोरालागै थायो जायनि जाउनाव जोंहा हाया हामा जालांनो हमदों आरो।
ओ।
ओब बेखौ जोंना ओ बन्द' खालायोब्ला मोजाङानो आरो। जेरै इयुनफोराव जोंना जेबो मा होनो खहा जानाय नङा आरो।
औ नोंथां।
औ
ओ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों थिंगायारि आबहावाफोरनि बागै सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय। आरो मिथियिफोरखौबो मिन्थिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'लायनसै नामा?
औ नोंथां गोजोन्नाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।